हेलौ हेलौ
खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांजों दायो सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ।
नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हायो।
आं नोंथांजों दायो खाति फोरबोनि सायाव इसे सावरायनो सानदोंमोन।
खाति फोरबो।
औ नंगौ नोंथां।
ओं ओ खाथि फोरबो माने आं इसे बारा मोनथिया आरो खाथि फोरबोखौ।
औ नोंथां।
औ एसे बेलेगफोर सावरायनो हागोन नाम ना बेखौनो रायलायगोन।
अब्ला जोङो बर'फ फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै नामा बैसागु औ जागोन अब्ला दे होमबालाय जोङो बैस बैसागोनि बर'फ फोरनि बैसाग बैसागुखौनो रायलायनोसै ना?
औ औ जागोन दे
होमबा आं इसे बुंस्लिबना होनिसै
औ
बैसागु नाब बुङोब्ला जोंनि बर'फ फुरनि गाजा गोमजा मोनसे खुंनाय फोरबो बे फोरबोआव जोङो बयबो न'खरावनो रंजानाय आरो मिनि खुसि बयबो न'खरावनो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायजों मोनसे समायना मिथिंगानि महर सोलायनाय ज बेरखाङो बेयाव नोंथांमोननि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि बैसागु फोरबोआव रंजानाय बाजानाया माबोरै बेरखाङो? बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' बे बैसागु खौ माने फालिनायानो जाखायो जेरै जोंनि ओनसोलाव बिदिनो जोंनि ओनसोलाव जेरै बे बैसागु फोरबोनि ओंथियानो जाहैबाय बेखौनो बुंग्रोनोसै आं बैस बैसागु फोरबोनि ओंथिखौ जे बे बेनि ओंथियानो जाहैबाय जे बेखौ जोङो गोजाम बोरखौ बोदोरखो बोथो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसो बोसोरखौ ओ मा होनो मा होनगोन?
बरायनाय।
गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसा हिसाबै बे फोरखखौ जोङो लानाय जायो। आरो बे फोरबोआ बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो गोनां नोंथां। ओमफ्राय बे फोरबोखौ जोंनि ओनसोलाव ओ बिदि खालामनाय ज जे बेथ' जो बैसागुआथ' सैथ्र' दाननि जोबथा सानावसो जायो नालाय। अब्ला बे हराव ओ बे दिनाव आरो बे समाव ओ जोङो मोसौखौ थुखैनानै मोसौ थुखैनाय जायो। बे फोरबोआव ओ मोननै रोखोमनि मेनानो जाहैबाय मोजौ थुखैनाय आरो मानसिनि फोरबो जायो। बे मोसौनि फोरबो ओमफ्राय मानसिनि फोरबोआव जोङो सेथियाव मोसौनि फोरबोखौ खालामग्रो नाय जायो। जेराव जोङो ओ मोसौखौ थुखैनानै बेफोरखौ ओ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव दैसायाव ओ हांगार फोननायफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। जाहाथे मोसौनि दमालु जानायफोरनिफ्राय होबथानो हायो। आरो बेखौ मोसौ खौ थुखैखांनायनि उनाव ओ मोनसे गुवार फोथाराव दोनहैनायखौ नुनो मोनो नोंथां। जेराव ओ बेखौ ओ हांगार फोननाय नुनानै मोसा, लख्राफोरा खारो होननानै जोंनि ओनसोलाव फोथायो आरो। ओमफ्राय नैथि सान खालि जोङो जोंनि ओनसोलाव ओ मानसिनि। फोरबो जायो। बे ओ मानसिनि माबा फोरबोआव ओ जों जोंनि ओनसोलाव फुङावनो जोंनि सुबुंफोरा ओ दुगैस्रां-लोबस्रां दुगैखांनायनि उनाव ओ न'फोरखौ फोथार ग्रोनानै ओमफ्राय बेनि उनाव न'खौ फोथारखांनायनि उनाव जोङो ओ आनान गसाइनियाव थांनानै ओ आर'ज गाबनायखौ नुनो मोनो नोंथां। बे नैथि फोरबोखालि। ओमफ्राय बिदिनो थामथि ब्रैथिबो फालिबावो बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव फालियाबो जानांगौ। जोंनिथिं बेखौ लानाय जायो। ओ जेरै जों बेखौ होनो दाउ, अमा बा सैमा, हांसो बेफोरनि फोरबो हिसाबै जोङो बे ओ मोननै ओ रोखोमनि फोरबोनि उनाव बे मोननै मेन रोखोमनि फोरबोनि उनाव जोङो खौ फालिनाय जायो नोंथां। आरो बेयाव गोबां रोखोमनि बिदिनो रंजानाय बाजानाय जायो जेरै खाम, जथा सिफा ओ सि खाम, जथा, सिफुं सेरजा बेफोरबायदि दामै दामै ओ न'खर न'खर। खर मोसानानै जों खाजि जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेसेनोसै नोंथां। दा नों थांमोननि ओनसोलावलाय बोरै फालियो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
अ नंगौ नोंथां। नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायनानै। थांदों। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोल फोरावबो आथिखालनि समाव जोङो बैसागुखौ मोननै रोखोमै फालिनायखौ नुनो मोनो। ओ गिबियाव जोङो मोसौ बैसागो बेनि उनाव जोङो मानसि बैसागो। जोङो गोदो गोदाय खोनानो मोनदों गोदो दान मोनसे सिमहालागै जोङो बैसागु बोथोरखौ फालिनायखौ नुनो मोनो। मोनदों जायनि थाखाय आथिखालनि सुबुङा बेफोरबायदि दान मोनसे जोङो सम होनो हा हायैनि थाखाय जोङो लासैनो सप्तासेनि ओ बैसागो। फोरबो खुंनायखौ जोङो नों सोलायनाय नुनो मोन्दों। आरो बे जोङो बैसागु फोरबोखौ जोङो सप्तासेबो आथिखालनि समाव फालियैखौ जोङो ओ नुनो मोननाय जाबाय आरो। जायनि थाखाय जोङो सैत्र दाननि जोबथा खालार। बेयाव मोसौ। ओ मोसौ बैसागु खालामनाय जा जाबाय बेयाव जोङो माखासे बर' सुबुं माहारिया आबाद मावनानै जानाय हारिखाय जोङो मोसौखौ माइनाव महरै फुजियो। बा सिबियो जायनि थाखाय जोङो मोसौखौ बै सानाव जोङो माखासे आसारखान्थि नेमखान्थिनि गेजेरजों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बेफोरबायदि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ लाखिबोदों। जायनि थाखाय जोङो बै सानाव मोसौ औ बैसागु फालिनाय जायो आरो बेयाव मोसौखौ जोङो गोसो बायदियै बै सानाव उदाङै हगारनाय जायो आरो बे मोसौखौ जोङो माखासे ऐ जों जेरैबायदि फान्थाव पानिलाव थाराय गाज्सलि आरो माखासे हालदै। बेफोरजों जोङो मोजाङै गाब फुननाय आरो खुबैनाय जायो। जेरैबायदि जोंनि मोसौआ बेराम आजार जाया बोसोराव आरो लोगोसे मोसौनि जोलैया मोजां जायो। आरो मोसौआ थाबैनो ओ दाद जांगिला जौस्रां देरस्रां। बोलोग्रा जायो होननानै जोङो फोथायनानै बै सानाव जोङो जा फान्थाव जाखौल' खुबैनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो मोसौखौ बै सानाव मोजाङैनो ओ उदाङै हगारसारना होनाय जायो। जेराव जोङो गोदोनि समाव फोथायोमोन हाग्रा
हाग्रा बंग्रायाव जोङो मोसौफोरखौ हगार हरोब्ला मोसा लख्राया ओ अरथारो होननानै बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो हांगार फुननाय हुदाया दासिमहालागै खुंजानायखौ जों नुनो मोन्दों।
औ नंगौ नोंथां।
मोसौखौ जेब्ला ओ बै सानाव खायालासिनो उदां हगारो आरो ओ बै सानाव जोङो लावथिफोरजों बुनो मोना जेरै थारायनि जेरै थाराय गाजलि बिनिफ्राय जोङो माखा माखासे मोखोनानि थाराइ बेफोरजोंसो जोङो बुनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि उनाव जोङो मोनाबिलि समाव जेब्ला मोसौआ गलियाव लाब हाबैयो, हाबफैयो अब्ला जोङो बेयाव माखासे आ बावथाय बावनानै थाय बावनानै मोसौनो गोदान दुरुं फागाजों खानाय जायो आरो। बिनि उनाव जोङो माखासे माखासे माखासे जोङो जुजाय आरो एसे मोखोना बिबार आरो मोखोना बिलाइ बेफोरखौ होनानै जोङो आ सावनानै एसे मोसौनियाव आ
लाहोनाय जायो आरो जायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि आ हाग्रा बंग्रानि फ्राय एम्फौ एनलाया फैयो फैफानायखौ जोङो बै बै उखुन्दैजों जोङो होखारनो हायो बिदि देनानै फोथायो आरो।
औ
आ बेनि उनाव जोङो मोसौ बैसागोखौ बेबायदि गाजा गोमजा खुंनायनि उनाव जोङो सुबुं माहारिया फो थायो बै सानाव जोङो ओंखाम जानो मोना होननानै फोथायो आरो ओंखाम जायोब्ला बै सानाव जों जोङो मोसौनि खोमोनखो जानाय होननानै फोथायना जायो आरो जायनि थाखाय बै सानाव जोङो सौराय बेफोरबायदिखौ एवनानै देनानैबो जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनि उनाव गिबि सेथि बैसागो जोङो मानसि बैसागो। जेराव जोङो फुंबिलिनि समावनो सिखारनानै आ गावनि गेदेरखौ गामि गामि बा गावनि बिमा बि बिफाखौ खुलुमनाय बा न'खरनि गेदेरमा सुबुंफोरखौ खुलुमनाय बेफोर हाबाफारिखौ लानाय जायो बै सानाव जोङो बर'फोरा बयबो ओ गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय गाननानै आ गावनि देरसिनफोरखौ खुलुमनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। आ बेनि उनाव जोङो आरो गामिनि बा ओं ओनसोलनि बेफोरनि सुबुंफोरखौ जोङो थांनानै न'खर न'खरबो खुलुमनाय जायो आरो बेजों लोग लोगोसे जोंनि आ माखासे ओ आफाद बा धोरोमसालिफो फोराव जोङो बेयाव ओ थांनानै ज' जाहैनानै बेफोर बेफोराव जोङो खुलुमलायनायखौदोबो नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
आ माखासे गामिनि ओ सुबुं माहारिया ज' जानानै मोनसे गेलेनाय हाबाफारिबो लानायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो। आ जेरैबायदि जोङो ज' ज' रसा बोलायनाय खारनाय बारनाय माखासे गो दोनि बर'नि खेलाफोरखौबो जोङो गेलेनायखौ आ बबेबा जायगाफोराव नुनो मोनदों।
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
नाथाय बांसिन गेलेनायफोरानो गुबुन माहारिनिसो जानो हमबाय आर बेनि उनाव जोंनाव सप्तासे हिसाबै होनबा जोंनाव थाबावोमोन आ दाउ, अमा, हांसो फारौ आरो खुरमा बाय बाहागि नि आ बेफोराव जोङो थिखालाव बांसिन फालियैखौ जों नुनो मोनलांदों जायनि थाखाय जोंनाव गिबियै गाहाइ मोननै मोसौ बैसागो आरो मानसि सि बैसागो मोननैयानो गाहाइ जानानै दङ आरो। औ नोंथां आं नोंथांमोननि ओनसोल सोलाव आ बैसागो फोरबोआव माबोरै मा मा जानाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोआव गोबां रोखोमनि ओ सिथावफोर लोंग्राफोर बेफोरबायदि ओ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। जेराव ओ जोङो ओ जोंनि ओनसोलाव ओ फार्स्टआवनो एन्थाब अनासि बा लावदुम बेफोरबायदि फिथा सावनानै जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां आरो बिदिनो हासुं फिथा माइब्रानि बा ओ जौफोर जौ बानायनाय बेफोरबायदिखौ बानायनानै जोङो जायोबा लोङो आरो नोंथां।
नोंथांनि सायाव एसे फोरमायनो सान्दों बैसागु फोरबोआव जोंहा मोनसे आ जानाय दङ'। जेरैबायदि जोंहा खुंखा गोखा जेरैबायदि खिफि बेन्दों मानामुनि नोरोंसि आ बेफोरबायदिनो थाराय बिजौ बेफोरबायदिनो जोङो सेजौसे गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो बेखौ जोङो जायोब्ला जाहा थे बोसोरनि थाखाय मोनसे बे मुलि जाना लाखानायखौ फो थायो होननानै फोरमायो आरो नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिनथियोना?
औ मि थियो नोंथां औ
दाफोराव मोजाङै सावरायनो लानोसै ना?
औ औ जागोन दे औ औ गोजोन्थों।